नोंथां खोनादों ना? अ आंना बारै माने नेट प्रब्लेम जादोंमोन नोंथां इखायनो।
औ औ एसे नेटनि प्रब्लेम जाखादो खोमा। औ आ
आं नोंथां कल खालामनाया बेनो जाहैबाय जोंनि दा बर' हारियाव ट्राइबेल हारियाव सोलिनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आ‌ आबाद फोरखौ मारैहाय मावबोदों जोंनि ट्राइबेल हारिया बेनि बागै एसे रायलायनो नामा नोंथां?
औ औ
उम दानिया होमबा आं बुंग्रोनि नामा जोंनिथिं जाय मा मा खेथि खालामनाय जायो दासिमाव मारै खेथि सोलिबाय थादों बेखौना।
औ औ दे नोंथां।
जोंनि जोंनिथिंजाय दायो खेथिया माने बोथोर मोननैयावबो खेथि मावनाय जायो। माने मेसें बोथोरावबो दैज्लां बोथोरावबो मोननैयावबो मावनाय जायो।
औ
अ' ओम दैज्लां हिसाबै जों दा ओ माइखौनो गायो आरो जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि खा होननानै मिथिनो मोनोना।
औ नंगौ।
ओम बर' हारि ट्राइबेल हारिया गोदोनिफ्रायनो आबादाव खोब मैखो म बाहागो लाग्रा हारि आरो सान्दुं अखा गासैखौबो सैज' खालामनो हाग्रा हारि होननानै जों मोनथिनो मोननाय जायोना। बे ट्रइबेल ओ जों माने गोदोहाय बर' हारिया हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाबोनाय। हाग्रा सिफायनानै रायजो जाबोनाय हाजो जिं जिं रायजो जाबोनायखाय जोङो माने आबाद मावनायाव मैखोम नुनो मोनो आरो ना।
औ
दा बिथिं आबादा माइ दा बोथोरावथ' माइखौ मैखोम गायो माइजोंनो जों बर' हारिया दाथ' माइजोंनो थांनानै थायो जाहैबाय न'खर सुं थायो जाहैबायना।
औ
आबाद खिथि मैगं आबादजोंनो दा दैज्लाङाव जोंनाव मैगंखौ माने गावनि न'खराव सोलिनो थाखाय जानो थाखाय ओ गायनाय जायो दा जेरै मैगंफोरा दैज्लां बोथोराव ओ खुमब्रा फोरला, जिंखा, सबायबिमा ओ बिसोरो उ भिन्दि बिसोरो मेन जोंनि माने मेन मैगं जाहैयो आरो दैज्लां बोथोराव बे दैज्लां बोथोरनि मैगं। बेखौ जों न'खर सोलिनायाव बाहायनाय जायो। मैगं थाइगंखौ जोङो बर' हारिया ट्राइबेल हारिया गावनि न'आवनो गायनानै आबाद खालामनानै जायो बे गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'नि हुदाखा। जों ट्राइबेल हारिया बर' हारिया बांसिन बाजाराव बायनानै जाया गाव गावनो न' आव आबाद खालामनानै गायनानै जायो जों बेखौ आगोलनिफ्रायनो आ ‌नुनो मोनबोनाय खोनानो मोनबोनाय नङा होमबा?
औ औ
बर' हारिया माइजोंनो जोङो न'खरखौ खुङो आरो मैगं थाइगंफोरखौ जों न'आवनो गायनानै नखर खुंनाय जायो जों आरो मैगंफोरखौ बांसिना मैगंफोरखौ जों न'आव जानाय निफ्राय गोबां दंबा आरो जों फाननायबो जायो फाननानै बेजोंनो न'खरनि नांनायफोरखौ बेजोंनो जोङो सुफुंनाय जायो। फैसा नांनाय थाव संख्रि बानलु बायनायफोरखौ जोङो बे मैगं फाननायफोरजोंनो जोङो बायनानै जोङो सोलिनाय जायो खुंनाय जायो। आरो माइफोरखौबो जोङो खोब बर'फोरा माइ गोबां गायनाय जायो। माइफोरखौबो जों गायनानै आरो बेजोंनो फाननानै न'खरफोरखौ खुंनायफोरखौ नुबोनो मोनदों आरो जोंनि बर' हारियाव ना। आ मे सें बोथोर फैयोबा जोङो माइखौ मोनोबा जों माइखौ हायो हानानै जोङो मारा होयो मारा होखांनानै न'आव मा आगोलनि समावथ' मोसौजों मारा होनाय जायोमोन। दानि जौगाखांनाय हिसाबै ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जाबाय ट्रेक्टरजोंनो मारा होनायफ्राबो दानि जुगाव ट्रेक्टरजोंनो होनाय जासै मा मोसौफोरजों होनायखौ नुनो मोनला। दा गोदो जों आबै आबौनि टाइमावथ' जों मोसौजोंनो नुबोनाय। दा आरो जौगाखांना जौगाखांबोनाय हिसाबै ट्रेक्टरजोंनो होनायखौ नुबाय दानिया जोङो ट्रेक्टरजों मारा होनानै होखांनानै जिगाबफोरखौ बासिनानै गार'खांजोबनानै जोङो माइफोरखौ लाखिनाय जायो माइखौ जुथिया लाखियो जेनबा मोजां फोरानो मोजां फोराननानै जोङो जेथिया गोरान जायो होमबा जों दुलिफ्राव दोनथुमनाय जायो। खायफाया बाख्रि दायो बाख्रियाव दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो आरो जेथिया न'खर खुंनो थाखाय फैसाफोर नांगौ जायोबा जों बेखौनो आरो फाननानै आरो जोंङो न'खरखौ खुंनाय जायो। जों आबादारिफ्रा। बर' हारिफ्रा बिदिनो न'खरखौ खुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। आरो बेजोंनो जों न'खरनि थाखा फैसा नांगौ फाननानै जोंङो खरस बनायो ओ गथ'फोरनि फरायनाय मानि फरायनायफ्राव थाखा फैसा नांगौफोराव बेजोंनो जोंङो सुफुंनाय जायो। आरो जानायखौबो जों बेजोंनो बेखौनो जानाय जायो। जों बिदियैनो आबाद मावनानै जों खुंबोनो हायो गावनि न'खरफोरखौ सोलिबोनो हायो आरो मेसें बोथोर फैब्ला आरो मेसेंनि आबाद दाथ' गोबां फोनाय जायो जोंनिथिं माने बेसरनि आबाद होनाय जायो आरो दुन्दिया आबाद खालामनाय जायो, बेनिफ्राय जोगोनार आबाद खालामनाय जायो। आ थाइबेंनि आबाद खालामनाय जायो। टमेट'निबो आबाद खालामो। ओ बिन खालामो कफि आलु मुला बेफोरखौ गोबां जोंनिथिं बानायनाय जायो बेजोंनो जोंनिथिं माने आबादारिफ्रा न'खरखौ खुंनो हायो आरो मोजांङैनो। आबादफोरखौ जों मोजां मेसेंङावबो मोजांङैनो गोरान खेथिखौ जों बे बेफोरखौ खालामनाय जायो जोंनिथिं मा मा आबाद खौ खालामनाय जायो बेखौ नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आ जोंनि एखि जायबो ओ नोंथांङा होनलांनाय बायदिनो जोंनियावबो जेरैहाय दैज्लां बोथोरावबो जोंनि ओ आबाद थायो बा मेसें बोथोरावबो आबाद थायो। ओ जेरैहाय जोंङो दैज्लां होनबाय होनबाथ' जोंङो बांसिनानो माइ गायनाय जायो। माइ गायनायखो जोंङो माइ माइजोंनो सोलिलांनांगौ जेरैहाय जोंङो माइ गैयाबा जोंङो ओ फैसा थाखानि आंखालजोंनो जोंङो माइरं बायनोबा खस्थ' जायो होननानै जोंङो बांसिनानो माइ गायनायनि आबादखौ मावनाय जायो आरोना। ओमफ्राय ओ थिग बेबायदिनो जोंङो माइनि आबाद मावो दैज्लां बोथोरावहाय आरो जा एसे हा थायो जेरावहाय दै जाया ओ दै दैजों जेबो मैगंखौ खहा खालामनो हाया बेखिनि हायाव जोंङो मैगं थाइगं गायनाय जायो आरो।
औ।
मैगं थायो जिंखा फान्थाव लेसा ओमफ्राय भिन्दिफोर बांसिनानो दा दाबायदि बोथोराव गायनाय जायो आरो ना दैज्लां बोथो राव ओ बेबायदिनो जोंङो ओ मैगंफोरखौ फाननानै न'आवबो बा फानहैनोबो हायो हा हाथायाव ओमफ्राय बा न'आवबो जानाय जायो बेफोरजोंनो बेजोंनो सोर सोलिलांबाय थानो हायो आरोना। ओ जोंनि बर'फोरा बांसिनानो खेथि मावना जाग्रा बा गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिनानो आबाद फेलें माबा खालाम फालांगि खालामनानै फानना जाग्रा मानसि आरोना बर' हारियाव। बायसिनानो गोदो गोदायनिफ्राय ओ गावनो आबाद मावनानै न'आवबो जानाय जायोबा फानहैनाय एसे एनै रां बा जेरावहाय जोंङो न'खराव नांगौथि जोंनि आबाद मावनायजोंल' जाया जेरैहाय जोंङो आबाद मावनानै फाननानै जा एसे नांगौ जायो बेखौ हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो आरोना। ओ थिग बेबायदिनो नोंथाङा होनबाय गोदोहाय जोंङो मोसौजोंनो बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोन ओ दा बायदियावहाय बांसिन नानो आरो ट्रेक्टर जेरावहाय ओ मोसौ मोसौ दो हालेवनायखौ नुनो मोनला ट्रेक्टरजोंनो एवो आरो ना बांसिनानो मानो थाङोबा जोंङो गोदोहाय बांसिनानो ओ सम ओ इदिहाय ट्रेक्टरनिबो जुग नंङामोन बा ओंखाराखैमोन गोदोहाय बांसिनानो आरो दा समनि आंखाल जों माने आरो ओ सासे मानसियाथ' जरासे मोसौआथ' जोंङो एमान बुरजा हालेवनो हाया नालाय दाबायदि टाइमाव ओंखायनो जोंङो ओ समनि आंखालजों बा ओ हास्लाबियावनो जोंङो मा ट्रेक्टरजों एवनाय जायो आरो ना जेरावहाय जोंङो माइ गायनोबाबो न'नि मानसियाल' हाया जेरावहाय जोंङो गामिनि ओ सोरबा सोरबा जेरैहाय साब्रै साबा हिनजावफोरखौ लेंहरनानै हिनजाव माहारिफोरखौ लेंहरनानै नानै जोंङो ओ‌‌ जाय होननाय जायो ओ मानो होनो गायहनो मानो गायहैनाय जायो होनबाथाय जोंङो ट्रेक्टरजों हालेवबाथाय एसे एसे ओ ओ गायनानै दोननो हाया ओ ओंखायनो मानसि नांगौ जायो। जेराव जोंङो लेंहरनाय जायो। ओ खामला हिसाबै बा हाजिरा हिसाबै लेंंहरनाय जायो आरो ना। थिग बेबायदिनो जोंङो माइनि आबाद जोबलां ओ जोबबाथाय जेरैहाय माइखौ हानानै जोङों ओ गुबुन आरो आबाद मावनो हायो गुबुन मोनसे आबादानो बांसिनानो दानि जुगावथ' माइ हाखांबा हाखांनाय लोगो लोगोनो जोंङो बेसर फुनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननिखौ फुनो जानो हानाय।
औ औ।
औ बेस बेसर फुनाय जायो आरो ओ मटरफोरखौ बांसिनानो होनाय जायो ओमफाय बाइ गायनाय आबादथिलियाव जेरावहाय माइआ जोब्बाथाय मथरफोर बा ओ बेसरफोरखौनो बांसिनानो होनायखौ नुनो मोन
औ।
बेबायदिनो जोंङो ओ आबाद होनबाथाय ओ बिदिनोसै आरोना। ओ दैज्लांङावबो मेसेंङावबो आबाद मावनाय जायो बा आबाद मावनानैनो जालांनाय जायो आरोना।
औ।
अब्ला नोंथां जोंनि आबाद मावनाय बा जा एसे रायलायबाय नोंथांजों रायजलायनानै गोजोननाय मोनबाय आंबो। औ जोंनि समाबो जाबाय।
औ औ दे नोंथां बिदिब्ला। गोजोननाय थाबाय नोंनि सायावबो।